खोनाहैबाय
खोनाबायहाय
थोस दासो खोनदों दा जाखांबाय नोंस्रालाय मैथा एम्फौ मैथाजों एम्फौजों दय द'
बिराद मोजां ओंख्रिलै माथो
नोंसिनालाय?
जोंना बिदिनो माबासोलै आलुजोंसो ओरैनो ना फिसाफोर दंलायोमोन
माहाय मोना नाखौलाय नाखौ माय मोना?
माबालाबायनायसो ओरैनो लामावफ्राव फानलानायाव लालाबोबाय
मायाबा थांनायाव
उम ओरै बर'फोर लामा लामायाव फानलाबायनाय
ए
साहा थांला बायदोंमोन
ए दाम गोसाथारन दां फुवायाव ना फिसाया
आ इसे मता मति दङ'आनो बिदिनो एकस' थाखानि गाहायाव गैया
ए मा नाया एक्स' थाखा?
ओरैनोलै ओदो गोरि नास्रायफोर बेफोरबायदि
ए
एसे एसे दामआनो
ए। जाखांबाय ना मा होनदोंमोन बावलायलांबाय आं।
गायनाय फुनायालाय?
गायनाया गाय गायथ' थ'आखै हेलौ खोनादों। गायथ'वाखैलै दाबो ओमहो।
मालाय मानसिफ्रा बा मानसिफ्रा गायबाय माथो।
गायबाय मालाय मारुफ्रा गायबाय जोंना दहला नालाय नेनांगौ जायो अखाखौ बानाखौ नेनांगौ जायो। बे मारुफ्रा गायबाय अखा हानायावनो गायखाबाय मालाय बयबो अखा नांगौ नालाय बिसिना जोंना अखा नाङा जोंना दहलासो नालाय नोंस्रा गायाखै?
गैया। सुरुआनो खालामाखै दाबो। बिदिनो फिनसेसो ओम फिनसेसोल' एवनानै दं सोलाबालै दासान्दि बिदिनो। ओरै थांलाय ओरै फैलायनो दुब्लियाव हाबनायानो जालाय लाङा।
ए
साननैसो उनाव मारुबो होनजाया दलाबो होनद्रायजाया। फ्राय अखा हादैखौ बुंनो थाङोबा नाङा।
ए।
ओरैनो सोलियो।
उम। खामलाफोर लाना गायनोसै नोंसिना खामला बेसेबां खामलानि दामा?
खामलानि दामाथ देग्लाय नोगोदलै। बिदिनो थिनस‌' साराय तिनस गाहाम होनदों। आरो ओम।
ए।
आलि खोग्राफोरनाबो नोगोरानो माथो।
उम।
जायगा जायगा सारिस' फासस'। सारि सारि स'। रुम मोनलायबावासो। खामलाफोरखौनो।
उम
अखा हादोंमोन दोनै?
अखा गैया दिनै मैयानिफ्राय अखा गैया। अ मैया एसे हादों। दिनै गैया सानसे थान्दा थान्दा थानानै गरम मोनथारदों दिनै
एसे फांखा होलायलायनासो थानांदां। गरमाथ गरम जाखायो गरमबोथ थोराव।
होम।
फुरा नाङो गरमानो।
खारेन नालाय थायो ना थांनो नोंसि
खारेना थायोलै बिदिनोसै अखा बोथोर। थांलाय फैलाय मालाबा नांगौ समाव मोना।
उम ।
थांलाय फैलाय।
उम।
खारेनखौलाय आरो माथो बुंनो सब जायगायावनो बिदिनो।
उमह।
आरो टाउन सिटिफ्रावसो एसे थायो जोंनि गामिआरि लाइन आ लाय बवाथो फिफां-लाइफां बारहुखार‌ जाव मोनो। दानबानो हरो मबाइल सार्ज होबाय बायनो नो खालि जालाय लाङो बेटारि जोबनानै। दिगदार।
उम। गरमनि ओंखारबावबायसो आयु नै लामा होथेनाय जोंसो ओंखारसैमोन गरमा। गरमखाय ओंखारदोंमोन आं बायहेरायाव ओमफ्राय मुसारि होथेरनायजोंनो बारनफ्लांसैमोन बावनानै आरो सिगांसे थिखोआखैहाय बावदों हनै। दहाय लामनाया बेखौ थिखोनो रोङाखै माबा लायबायसो नै जोदोब फिनलाय लायबायसो रानखानायानो गोसोआवनो गैया।
सिबाय?
सियाखै निहर सिबाय एसे थिं सायाव लामनाया थिखोनो रोङाखै। बेबा दासो बायह्रायाव ओंखारनानै नायसनदां जाखांनानै हाबखाबायमोन दहायनो न'आव ओमफ्राय बेखौहाय बावदों मावलु मावलाजोंनो सिगांसे खौ।
टावारा मा रोखोम नाङो? बे नोंसिनिजों फाइभ जिया?
नाङो। मोजाङानो नाङो फर जि यासो थाब थाब
बे फर जि होननाया फर जिया आजथेनो जोबलांसिगोनलै खामानो जाला दा अनलाइन टाइप खामानियाव फर जि सेटआ खामानिनो जाया फाइभ जि नङाबा खामानि गैला
फाइभ जिसो माबाखाबाय बो ना सोरबा सोरबा नोंना फाइभजि मा बे फाइभ आंनाव फरजिसो ओंखायनो थाब था होलांङो गान नायबा
ओंखायनो थाबथानो बिदिनो जायो आरो बांसिन माबाजोंसो जायो नालाय ब्रा गासिबो थावार नङाबानो जेबो जाया नोङो टावार थाबाबो सम मथ माबा फैयाथ' राव थाव फैनो नागिरा जिउआव
साबसिन जायो नामा जिय सिमा
ज सिमा बे जि जिअ' मोननै मोनथाम टावार थाबानो एसे खामानि जायो दा नैबे फाइभजियाबो बिदिनो ब्रा
ए ओमफ्राय नै बे एयारटेलखौ एसे थाबथानो मोनो आङो
एआर्टेला थाब थायो सब जायगायावनो बिदिनोलै हाजार टाउन सिटि जाब्लाबो टावार माबा थाबाबो राय्लायनायनि प्रब्लेमाव नेट सालायनायाव एसे बिदिनो बिजि देखायलाबायो बांद्राय हाय फाय जानो
उ
गरम साननि गरमानो बोयोसो माथो नै फांखायानो दाबो माबाया थिंनि गरमखौनो
आरो सान्दुं एसेल' दुंनाय खारबासो ख्रांख्रां दुंनाय मोनबाथ'
उम सामफ्रामबो सानफ्रामबो अखा हानाय ना दिनै लामस्रांनो मोन्दों बायदिसिना सि जोम सुस्रांनो मोनबाय। गाबोन बा हायोना दुङोलाय दुङबाथ' माइबो रुबाव नांगौसो उम सियानो खावसे सुखांबाय खावसे दंबावोसो गाबोनबा दुङोना दुङा दुंबाला हामगौ। गाबोन दुंबा एसे सुस्रांबावनोसैलाय सुस्रांनानै साननैसो लाखानोसै ओमफ्राय माइ फुनोसै सिफोर सुना लाखानोसै खामला लानोसै मोनोबा खामलाखौनो मोननो नागिरा माथो हनै मालाय मारु गायग्राफ्रा लाखाजोबनानै दं खामलाफोरखौनो। बंसिखौबो मोननो नागिरा बंसिना औ बांगालफोरना सारिस' होनदो बावदोंसोहाय
सारिस'
सारिस' लादोंनो बिसिना माबा बाजैमोनना सारिस' बिदोंनो ओमफ्राय बर'फ्रालाय तिनस'बो लादों होनदों नामा देग्लाय तिनस' लायो बर'फ्रा बर'फोरनाव। ओमफ्राय हारसाफोरनाव हारसाफोरनाव गायोबा साराय तिनस'नो ओमफ्राय बर'फोरनाव थिनस' लादों होनदों दाखालि सनास्रिया गावसिना खामला होनायाव मैना बिमामोन लानोसै गाब मोनोबा लानोसै सानैसो
माने लादेरखानांगोन।
फुनायाबो हनै खोथियाफ्रा सिग्राब मानि माबा जायासै ना देग्लाय अखा बुसारजोबनाय एसे माजोब्बाय
बिस्रा बेसे बुरजा फुलां हाखो? आंग्रोमोना
दांग्रि फुङाव दांग्रि ब्रै फुदों होनदों ओमफ्राय बेलासियाव बेसिबां फुनो हादेरखोथाय हाग्रा थार गोरलै गोरलै बै हाग्रा दाबलेया बि दुंसोगारो नङाबा आरो माइआ गेसेंना
अखा बुसावना लांदां जाबायना ओंखायनो बे हाग्रा गोनां
बिगानैयानो थांनाय नंबावा जोसाया बिगानै गायनो नागिरदोंमोन जोसाखौ ओमफ्राय देर बिगाल' थांसिगोनदां आहा आहा बिगानै थांनानै आग्लायबा एसे दब्लायनिसो गायदेर गायनो मोन बा हामगौहाय सानदोंमोन आं जोसाखौ फिन जोसाखौ देनां ओंखाम गोरलै जानो गावसनो थोआ हनै जोसाया
थोबावासोदां गावसिन गावसिननो
थोआ बे मा रनज रनजितखौसो गायसिगोन बिसोर जायखिजाया जा थाङो बेखौ गायनोसै बिसोर जोसाखौ देर बिगा थाङो ना बिगासे थाङो ना बिगानै थाङो बेखौ गायजोबनानै
बे बलमारियाथ' गायथ'खाया
थ'खायाना बै माबाल'सो लेबेलनि बि गासे ओमफ्राय बिसोरनि रानिमोननि बायनाय बिगासे जों लेबोलनिजों जोसा गायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दा जोसायानो बिगानैयावबो थोआबा माबाखौ जा थाङो बेखौ गायनानै रनजित खौ गायसैनो। ओमफ्राय आहा बिगानै बिसोर बिगानैल' गायनो होनखादों नालाय आग्लायबा आं मोनगोनहायसो नंलायलायदोंमोन।
एसे मोनबालाय मोजां जागौमोन।
उम बै दब्लायनिसो गायनो।
गायनानै
उम मा होनो गावसोर गाबोन फुङावहाय फुजोबनानै बेलासियाव गायगोन खोमा गाबोन फुंसे नांबावगोनदां फुनो हाग्रा नङाबालाय एरासैना हाग्राबो जाबाय हाग्राखौलाय बुंनाङा बे दब्लाययाव ओरैनो हाग्रा बारिखा।
दुनियानि हाग्रा रज'यो बेथ' रज' गारहोन
सिमोनथ' बे हाग्रा नङा मोनहाय ना बे सिमोन बे हाग्रा नङामोन बाहाय बै माबा हाग्रासोमोन मा होनोमोनलाय बे नाफाफुल गोनां हाग्राया बिसो बिसोमोम सिमोनहाय ओमफाय देग्लाय माबा हाग्रा दाब्लिसो बेसो रज'दों बै गैयालाय फांसेबो गैया बैयो
फैगोन बा बेयो उनाव
हाग्रा दाब्लेसो देग्लाय
गोरलै गोरलै मिजि मिजि
औ औ बेसो मिजि मिजिया ओमफ्राय बेखौ गायबाबो थैयो थांखायाबो होनो मोनसे मोननै थानाया अरजाया
थाङोलै बांद्राय बांद्राय माबाया बै फिसा फिसाया बे गिदिर देरख्ल'नाया लिंला लिंथाया थांफायोसो ओमफ्राय बै गोरलै गोरलैया फायो आरो बेनो उम
बे माबाबालाय नाफाफुल बिबारा औ माबा बिफाङाबालाय बेलाय फुयै फुयै गारग्रोनानै फुनो मोजां सा सायावनो थायो नालाय बियो।